औ खोनादोंना नोंथाङा औ मा खालामदों नोंथाङा दा
आं दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ आं बो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां उम
ओ नोंथां अब्ला जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा? औ बेनो जा बाय सानफ्रोमबानि जिउ जोंनि सानफ्रोमबो माबायदि जों जिउ खुङो बेनि सायावनो सावरायनोसै
अ
औ।
होमबा नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो होमबा।
औ सामफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोबा माने जोंहा जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ जे खामानिफोर मावो नङा होमबा सानफ्रोमबो जों बेनि बागैनो माने जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआ बेनो माने हिनजावफोरनियाथ' बेबायदिनो खामानिफोर थायो। गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो सोरबा दिउटि थांग्रा साख्रि मावग्राफ्राबो बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो गावसोरनि टाइम बायदि बिसोरो दिउटिफ्राव थांनाय नङा होमबा? आरो बिदिनो गथ'फ्राबो सोरबा फरायसालियाव थांग्राफ्रा बिदिनो सानफ्रोमबो फरायसालि फोराव थाङो आरो बे। बेनो सानफ्रोमबो जोंनि मावनांगौ आरो हिनजावफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ होमबाथ' माने खामानियानोसै हाबा जानाय हिनजावफ्राथ' संनाय खावनाय बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय फुङाव जाहोनो थाखाय रेडि खालामनाय हौवाफोरनो जाहोहरनो थाखाय रेडि खालामनाय
औ।
बिदिनो सम जाबा सानजौफुनि सम जाबा आरो बिदिनो जानाय लोंनाय सानजौफुनि रेडि खालामनाय। बेफोरनो आरोना दा औ। सानफ्रोमबोनि जिउ होनोब्ला माने आरोबाव बेबोबाव माने नों मा खालामो बेनो गासैबो जायो नालाय। नोङो जों बायदि ओरैनो थाथ'नाय मानसिफ्राथ' माने दिनै गुबुन खामानि मावगोन आरो गाबोननिया गुबुन जागोन बे। बेफोरबायदि जायो, जेरै जोंहा माने दा मोनसे ओ थिग बेबायदिनो खामानि गैया नालाय दा जायफ्रा मोनसे थिग खामानिखौ लाबाय साखरिफोर थाबाय नङाबा फोरोंगिरिफोर जाबाय नङाबा जायफ्रा दासिमबो फरायग्रा ओ माने फरायसा महरै दङ। बिसोरहा माने एक सानफ्रामबो एखे एखे जायो आरो नाथाय दा जोंफोरो ओरैनो दंथ'यो नालाय बेफोरनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जोंनि खामानिफ्रा गुबुन गुबुन जानो ना नागिरो आरो माने दिनै जों गुबुन खामानिखौ मावगोन गाबोन गुबुन खामानि मावगोन। दा आबादारिफोरनि थाख खौ जों रायजलायोबा आबादारिफ्राथ' दा दैजलां हिसाबै गोबां गायनाय फुनायाव मुखुब।
औ।
फोरहा माने दा गायनाय फुनाय बेबायदिनो ओ दैलां बोथोरखाय माबोरै बे दैलां बोथोर समावनो गायनो फुनो हागोन बेनि औ। थाखायनो बिसोरो माने मुखुब जानानै दङ। हिनजाव माहारिफ्राबो दा माने जायफ्रा न'खरनि बिमाफोर नङाबा न'खर फ्राव ओरैनो दङ बिसोरबो माइ गायनायफ्राव मुखुब। खोथिया फुनाय फोराव मुखुब, बिदि आरो नोंथां औ दा माने सानफ्रोमबो जायफोरा बेबायदि खामानिफोरखौ मावो ना, दा बिसोरो बेबायदिनो मावबाय थानांखायो आरो जों मानसि हिसाबैथ माबा मोनसे खामानिखौ मावखानांगोन। दा अब्ला नोंथाङा दायो जुदिबा बे ओ माने दाथ' नोंथाङा फरायगासिनो दं ना नोंथाङा फरायनाया नोंथाङा माबाबाय?
आंनिया आं परायनाइआ जोबथ'बाय होननानै बुंनांसिगोन नोंथां आं बिदिनो माने ग्रेजुयेट लास फरायदों आरो ओमफ्राय एम ए खौहाय लायासै आं
औ औ नंगौ दा बेनो आरो नै
औ
नोंथाङाबो बिदिनो फरायनाया जुदिबा जोबथ'बायानो होननांसिगोन आरो दा नोंथाङा गुबुन खामानि मावगासिनो दङ ना
औ नोंथां बिदिनो आं टिउसनबो खालामो न'आव थानानैहाय ओमफ्रायहाय बिदि इन्टार इभिउ होयोब्ला बिदि इन्टारभिउ होयो आरो बेनोसै नाथाय उनावहाय मोनो मोना खाफालनिबो बाथ्रा होनना बुंनांसिगोन आं
औ नोंथां औ
बिदिनो आरो नाजानायालाय नाजानोसै एसे थानाया लासेनाय बायदि
औ औ औ नंगौ थारैनो
ओरैनो जोंथ' जेनेबा खाफालखौबो नायब्ला जायाना बिदिनो गाव हार्डवारक आंबो खालामनांगोन आरो बिदि खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो खस्थ' हस्थ'नि फिथाइखौ मोनहैगोन होमब्लासो गोदै जायो होननाय बायदि
नगौ नगौ दा जोङो माने नुयो सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै जों रायलायबा गोबां मानसियानो गावबा गावनो खस्थ' खालामनानै मावख्रुबनानै जायो नङा होमबा ना माने गावनि जानायखौ माबोरै दिनैनि जानायखौ माबोरै माबोरै मोनगोन गाबोननि जानायखौ माबोरै मोनगोन बिदि गोबां मानसिया गोबां माने साननानै मावफुबनायखौ नुयो आरो नाथाय माखासे फोरबा दङ सोरबा सोरबा माने मावनाय दांनायाव एसे उलसियाफोर जायखौ बर' रावजों अलसिया होननानै बुङो
औ नंगौ नोंथां
दानि जुगाव गोबां नुदों सेंग्रा समनिफ्रायनो सोरबा बायदिया माने गोबां गावनि नाजानाय ओरै ओरै खामानिफोर जा हायो मावलाबायनानैनो मा ने गावनि नांगौखिनि जानायफोरखौ गावनो दिहुननानै लायो आरो सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो नङा होमबा नाथाय माखासेफोर दङ जेरै माने ओरैनो थानाय माने सानफ्रोमबोनि गावनि जिउखौ बेरायनाय मानाय अबावबा थांनाय जानाय लोंनाय गोथाव गोथाव जानाय लोंनाय बेफोरजोंल' बारहोग्राबो दं आरो दा आं बेखौनो बुं मोसानो बेफोरबायदि मानसिखौ माने नोङो जुदि माने इसेबां गिदिर नोङो देरनानै बुजिनानैबो जुदि नोंनि गाननाय जोमनायनि नोंनि मबाइल रिसार्जफोर सोनायनि फैसा थाखाखौ जुदि बिमा बिफा बिफानावनो बिना फिननांगौ जाबावोब्ला दासिमहालागैबो इसिबां नोङो सोरबा ग्रेजुवेटनो जालायनाय थाबाय नङा होमबा बिए फास जालायबाय सोरफ्रा पिअ पास जाबाय दासिमबो नोङो बिमा बिफानाव नोंनि मबाइल रिसार्ज नोंनि गाननाय जोमनाय नोंनि साहा लोंनायनि फैसाखौ जुदि बिनांगौ जायोब्ला एसे लासिं सिं खोनायो आरो दा नों सानफ्रोमबोनि खामानिखौ नोङो नोंनो नागिरनांगोन आं दिनै मा मावगोन मा मावबा आं एसेसो इनकामखौ मोनगोन आंनाव एसे माने फैसा फैगोन बेफोरखौबो साननांगौ आरो जोंनि लाइमोनफोराबो माने सानफ्रोमबोनि जिवआव दा सामफ्रोमबोनि जिउ न'खरफोरनिखौ जोङो सानोबा माने न'खर रथ' गोबां खामानि थायोना सानफ्रोमबो ओरैबा बिदिनो फुङाव सिखारबाय दाउ अमाफोरनो आदार होस्रांबाय आरो बेनिफ्राय जोङो मानसि जानो थाखाय संनाय खावनाय सा ओंखाम बेबायदिनो रेडि खालामबाय सोरनिबा न'खराव माने सा फोर लोङो ओमफ्रायो सोरनियावबा जों नुयो माने ओंखामखौनो फुङावबो जायो जायफ्रा मावग्रा दांग्रा ना दुब्लि थ' हालौवो मावो बिसोर माने ओंखाम नांथारगौ जायो आरो बिसोरनो बिनि थाखायनो बिसोरो ओंखाम जायो फुङावबाबो सानजौफुआव आरो मोनायावबो बिसोरनो माने खनथामखौ ओंखामखौ नांथारगोन आरो नाथाय जायफ्रा बोलो गोनां खामानि मावा दुब्लिनि खामानि मावा बिसोरो माने साफोरजोंबाबो थायो आरो बिस्कुटफोर नङाबा माबा मोनसे जानानैबो थागोन आरो ओंखामनि अनगा दा बिदिनो न'खरनियाथ' बिदि जाबाय माने ओ सोरबां ओंखाम जाहोनोबा ओंखामखौ रेडि खालामबाय फुंनि थाखाय आरो सोरनाबा ओंखाम जायाबा बिदिनो साहाफोरखौ रेडि खालामनानै होबाय। ना दा बिदिनो आरोबाव जुदिबा ओ दाउ अमाखौथ' फुङावनो नोङो दा आदार होस्रांगोन मागोन खा नालाय नङाबाथ' दाउफ्रा डिस्टाब खालामो बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा मिथिखायो। आरो जोंनि बर' न'खराव जोनोम जानाय गोबां मानसियानो जायफोरा दाउ लायो गामियाव थाग्रा बिसोरो मिथिखायो। दा बेनि उनाव आरो नोङो मोसौ मोसाफोर दंबा बेखौबो खायननांगोन। नङा होमबा आदार जानांगोन नालाय नों बेसिबां मोसौ मोसाफोरखौ माने सान जौनायसिम दोनगोन बिसोरबो गाबख्रावबायगोन आरो माने। बिदि जायो दा बेखौ फुङावनो नोङो गामिनिबाथ' फुङावनो खायनखायो। माने बुङो जाहैबाय। सोरबा सोरबा माने मोसौफोरनो निहोर गोनां गां सोखौ जाहोनो हायोबा बिसोरो एसे मोजां फुं जायो होननानै फोथायो आरो दा बेखायनो फुङावनो खायावनो बिसोरखौबो दुब्लि फोथार बार लांनानै खाहैयो। बिदि आरो आरो बि दिनो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाबाय फुङाव मा मावनो हागोन जोंनि न'ख न'खरनि मानसिफ्रा जेनैबा सिला सिबनायफ्राबोथ' फुङावनो जाखायो नालाय दा बेफोरनि अनगायै जाखांनाय लों लोगो लोगोनो जोंहाथ' न'खराव माखासे खामानि दामानि थानायफोरा गोबां खामानि थायो। हयथ'बा मैगं थाइगं गायदोंबा मैगं थाइगंआव दसे थांनानै बेफोरनि हाग्राफोर दांगोन नङा होमबा
औ नंगौ‌ नोंथां नंगौ।
माबाफोरखौ अ फोसाबहैगोन बिफांफोरखौ फोसाबहैगोन बेयाव दै नांगौबा दैफोर होगोन फुङावबो। आरो बिनि उनाव जेनेबा हिनजावफ्रा थ' आरो सानजौफुनि जानायनि थाखाय संनाय खावनाय बिदिनो रेदि जानांगोन जि बाजिसोनि ओमफ्रायनो रेडि जानांगोन बियो लासैनो संनोबा दा बेनिफ्राय जिसे बा जि-जिनै बा जिसेआव मोनजानाय जानांगोन नालाय सानजौफुनि ओंखामा नाथाय दानि जुगाव नुदों माने गोबां न'खरफ्राव जानायनि समा सोलायलां नो हमदों आरो फुंनिखौनो नोङो माने जि बाजि नङाबा गु बाजियावसो जायो। आरो सानजोफुनिया बिदिनो नै बाजि थाब बाजि जाहैलाय लाङो आरो मोनानिया बे थिनो जि बाजि जिसे बाजि नङाबा बा गु बाजि बेनि गेजेराव जायो आरो दा गोदोनिखौ नायोबथ' जोंङो जोंनिया माने फु फुंनिया फुं फुंनि ओंखाम होनदों नालाय बियो फुुंआवनो जानाय जायोमोन आरो बेखौ जेरैबा स्नि बाजि सो नि बारनाय जायामोन आरो गोदोनि ओंखाम जानायफ्रा आरो दा माने दानि जुगनिखौ नुदों गु बाजि नङाबा जि बाजियावसो फुंनि जानायफोरानो जायो आरो बिदिनो सानजौफुनि जानायाव थ' गोदोनिया माने ओ जिसे बाजि थामजि मिनिट बेफोरावनो जायोमोन। बारथारबाबो जिनै बाजिखौ बारनाय नुङामोन आरो नाथाय फुंनि जानायानो सानजौनानै जानायखाय जानाया सानजौफुनि जानाया नै बाजि थाम बाजि बि बिदि जाहैलाय लांदों आरो दा औ बि दि नुदों आरो आं सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नाथाय दासिम मबो दङ जायफ्रा खामानि मावो बोलोनि खामानि मावो बिसोरो थाब थाब माने नांगौ बायदि समाव ओंखामफोरखौ जादों आरो मोनानिखौबो जादों थाबनो आरो बिदिनो मोजां रेस्ट लादों आरो। दा नोंथांमोननि थिं औ औ नोंथां जागोन दे जोंहा समा जानानै फैबाय। जोङो जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै रायजलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना। औ नोंथां गोजोन्थों।